औ गिबि गिबियावनो नोंथांखौ मोनाबि बिलिनि गाहाम हामलायनाय जासि हरग्रोनाय थाबाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय
औ नोथां
औ नोंथाङा दा ओरैनो मा खालामनानै दोङो नोंथां
औ आं ओरैनो जिरायनानै दं नोंथां
औ बिदिब्ला आङो नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन सावरायनो हागोन।
औ हागोन नोंथां हागोन।
औ बिदिब्ला नोंथां गिबियावनो जोङो जोंनि बर'। समाजनि मागो दमासिनि बागैहाय फंनैसो रावाव सावरायनोसै नामा।
औ औ नोंथां सावरायजागोन।
औ बिदिब्ला नोंथांनो आङो गिबियावनो। फोरमायग्रोना होनोसै जे जोङो जों बर' समाजावहाय मागो दंमा सि। खौ माबोरैहाय फालियो बेनि बागैनो आं नोंथांनो फंनैसो रावाव फोरमायना होनोसै। नोंथां औ बिदिब्ला जोङो मागो दमासि होनोब्लाथ' जोंना बर'फोरा जेब्ला जोङो माइ गायखाङो अब्लानो जोङो माइ। गायखांनानै हा माइफोरखौ हाखांबानो जोंनिया पुस दाननि। लास्टनिफ्राय जोंनिया मागो दमांसिया जागायो आरो। नोंथां जोंनि बिखिजाय पुस दाननि जोबनायनिफ्रायनो जोङो। बेलागुरखौ सावनायखौ जोङो नुनो मोनो बेलागुर सावैनि सिगांनो सानसे। जोङो दमासि होनो जायखौ बे दमासि खालिबो जोङो बेबायदिनो। फिथा सौरायाइफोरखौ सिगांग्रोदेरना लानायखौ जोङो नुनो मोनो। आरोना नोंथां बेनि उनावहाय जोङो बेलागुर सावखालिहाय। बे फिथाफोरखौहाय जायो आरोना नोंथां औ। औ नोंथां ओ बेबायदिनोहाय जोङो जोंनि बर' समाजाव फोथायनानै। जोङो मागोनि से खालार खालिहाय बेबायदिनो न'खरनि बा। बायदिसिना खामानिफोरखौ मावनो मोना होननानै फोथायनाय दों आरोना नोंथां बे। बेबायदिनो मागो दमांसिखौ जोंनि बेखिहाय फालिनायखौ जोङो नुनो मोनो आरोखि। ना नोंथां मागो दमासि होनोब्लाथ' जोङो गोबां सुबुंफोरानो। बेयाव रंजायो आरोना नोंथां बेबायदिनोहाय बोथोरा। नि आबादखौ मावखांनानैहाय दसे रेस लानानै ओ हाय। ओ बेबायदिनो मागो दमानसिफोरबो। खौ फालियो न'खरनि गासैबो ज' लोगो नांनानैहाय पुस दाननि। जोबनायखालि गासिबो ओ बेबायदिनो ज' न'खरनि लोगो नांनानै। ओ खाना जानायखौ जोङो नुनो मोनो आरोना नोंथां बे खाना जाखांनानैहाय। जोङो अखानायनायैहाय बेलागुर बानायनानै दोनो बे बेलागुर बानायनानै दोननाय। खौ जोङो बै खाना जाखांनायनि उनावहाय सावनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो। ना नोंथां जोङो बेलागुरखौहाय मारैहाय बानाय होनोबा ब्ला जोङो गिबियावनो ओ औवा नांग्रोगोन आरोना। थां बिनि उनावहाय जोंनो जिगाब नांगोन बा जोङो नारा गोरान जायखौ माइ गायखांबा मोनो हाखांबा बेखौ जोंनो नांगोन आरोना नोंथां बेनि उनावहाय जोङो बेबायदि बिदिनो बेलागुरखौ बानायनाय जायो थाखो थाखो होननानै ओ खायसेया जों जोङो नुनो मोनो दे आथिखाल मुगायावहाय गोबां बेलागुर खौनो डिजाइन नि बानायो आरो। ना नोंथां जेरैहाय मानसिनि महराव बानायो बा माखासे गारि मथर टर बा माखासे उरां जाहाज बेबायदिनो गोजौ गोजौ न'। जेरै जोंनिया जारिमिनाव थानाय न' जेरै रंखर ओ। कलाकेत्र बेबायदि न'फोरखौ लानानैबो जोङो गोबांखौ दानि मुगायावहाय बानायनाय नुनो मोनो आरो। ना नोंथां बेलागुरजोंनो बेबायदिनोहाय जोङो ओ मागो दमासि औ बेबायदियैनो फालिनाय जायो आरोना नोंथां नोंथाङाबा आंनो फंनैसो फोर फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां।
औ औ हागोन नोंथां हागोन ओ नोंथाङा। जेरै आगोलाव होनलांनाय बायदिनो जोंनि ओनसोलावबो ओ बेफोरबायदिनो मागो दमासि जौ फालिनाय जायो आरो नों थां जेरै नोंथाङा आगोलनो बुंलांबाय औ जोङो भेलाग्रु ओस सावो होनना जेरै जों नोंथाङा आवगायसो बुंलांबाय भेला ग्रु बानायनोबा जोंनो औवा नांगोन होननानै बेनि उनाव जोङो नाराब औ नाराब फोरखौ ओ ओ मागो दमासि फैयै सायावनो जोङो बेखौ हाग ग्रोनानै बुथुमनानै लायो‌ आरो नोंथां बेनि उनाव जोङो मागो औ मागो दमास सि ओ जानायनि सिगां जों भेलागुरखौ बानायनानै दोनो आरो नोंथां बेनि उनाव नोंथाङा होननाय बायदिनो जोङो ओ खाना जाखांनानै भेलागुर सावो आरो जेरै दु दुगै लुगु दुगै लोबै जोङो फुङावनो सावो आरो जेरै गोदोनि सुबुंफोरा बुंलांनाय लेखा ओ दाउख खा नुयियावनो जोङो मागो दमासियाव सिखारनांगो होननायलाय सिखारनानै जों भेलागुर सावनांग गौ होननानै गोदोनि सुबुंफोरा बुङोमोन आरो जाहाथ थे ओ देनां थैना उजिबालायनो ओ दाउखा जायोनो नि जेनेब बा दाउखा नुयिनि सिगांनो जों सिखारग्रोयोब्ला आरो नोंथां। बेनि उनाव जों भेलागुरखौ ओ सावनांग गौ होननानै जेरैस भेलागुरुनि अरखौ सायोब्ला जोंनि देहानि बेमार आजार खारो होननायलाय गोदोनि सुबुंफोरा जों दासिमबो बेखौ फोथ थायनानै भेलागुर सायो आरो नोंथां। औ बिनि औ अखानायै जोङो ओ फिथा सौराय बेफोरखौ जोङो आ जायो आर ओ सावनानैसो जेरै जोङो ओ औ भेलागुर सावखांनाय सानखालिनो आरो ओ जेरै जोङो फिथाखौ ओ गिबियावनो फिथा सावनोब्ला जोङो ओ देग्रोना लायो बिनि सिगांनो जोङो सानसे सि सिगां देग्रोना लायो आरो नोंथां फिथा गुन्दैखौ दे औ देग्रोना लानानै जोङो फिथाखौ भेलागुर सावनाय खालि जोङो ओ फुङावनो ओ दुगै लोबै सिखारनानै जोङो ओ फिथाखौ जोङो इसिं खथायाव सावनाय जायो जेरै जोंनिनो बर'नि फिथा जेरै लावदुम फिथा एन्थाब फिथा हासुं फिथा। ओ थाव सिथाव बेफोरखौ जोङो सावनाय जायो आरो नोंथां। आरो बेखौ औ बेखौ सावनान नैस ओ जोंनि गामिनि आबै आबौ बोराय बुरै बेखौ जोङो ओ गोदान जोंनि दख'ना थावसि गान्नानै जोङो ओ मान बावो आरो नोंथां खुलुमो।
औ नों
औ औ बेनि उनाव जोङो ओ न'खर न'खर थांना फिथा जाहैलाया। आरो नोंथां आरो मागो दमासि औ दमासियाव जोंनि न'खर न'खर गामि ओनसोलाव आलासि दुमसि फैनायखौ जों नु नुनो मोनो आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
जोङो मागो दमासियाबो जोंनि मोनसे रंजानाय फोरबो नालाय आलासि दुमसिफ फैयो खाना जायो। बिदिनो जोङो औ औ मागो दमासियावबो जोङो ओम फानसनफोरखौबो दासान्दे जों खुंनायखौ नुयो आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
बिनि उनाव जोङो गोदोनि ओ आजै आजौनि दिनाव ओ बे मागो दमासियाव ओ जोङो खानाज जायोब्लालायनो गोदोनि सुबुंफोरा ओ मैगं थाइगं खावनानैनो खाना खो जायोमोननो आरो जेरै बन खावनानै औ जेरै मैगं थाइगं खावना खाना जायोमोननो आरो दानि जुगाव बेफोरखौ जोङो ओ खावना नानैस जानायखौ जों नुनो मोनला आरो नोंथां एसे खम जाबाय आरो औ जेरै मागो दमासि नालाय, जोंनि न'खराव जेरै अनला, दाउ बेफोरखौ जोङो सं नाय जायो। जोंनि बर'नि दोरोङारि ओंख्रै नारजि अमा बे खौ जोङो जानाय जायो न'खर न' खर ओ गासिनावबो मागो दमासियाव ओ फिथा सौरायनि अनगायै बेदर ना नि आलि बेफोर थाखायो आरो नोंथां। मागो दमासि नालाय, आलासि दुमसि फैयोना। बिनिखायनो जोङो ज'है ज ओ रंजा बाजा न' खरनि सुबुंफोरजों जोङो ओ जानाय जायो आरो नोंथां न'खरावनो जयैनो। फिथा सौराय बेनि उनाव आरो दाउ, अमा बेदर बेफोरखौ जोङो ओ जानायखौ नुनो मोनो आरो न'खर न'खर मागो दमासियाव नोंथां। औ जानो हागौ नों थांमोननि ओनसोलावबो बै बेफोरबायदिनो मागो दमासिखौ फालियो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
औ। नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा? नोंथांमोननि ओनसोलावबो जोंनि बाय दिनो बिदिनो रंजा बाजा फिथा सौराय जालायो।
औ औ नंगौ नोंथां। औ नंगौ नोंथां। ओ थारैनो नोंथां ओ जोंनि बिथिंहायबो ज' ज'नो फिथा सौरायखौ जानायखौ जोंङो नुनो मोनो आरो ना नोंथां। ओ बेबायदिनोहाय मागो दमासि सि होनोबोला ओ फैयोबोलाथाय जोंना न'खरनि बाय बाहागि बा गामिनि खाथि खालानि आबै आबौमोन बा आनै आमाय जानायमोन गासैबो जोंनियाव ओ ज' ज' फैलायनानै फिथा सौराय जानाय खौ जोंङो ओ दासिमबो नुनो मोन बोगासिनो आरो दा नोंथां। ओ जोंना बेबायदिनोहाय जेबोलाना जोंङो मा बेलागुरखौ साव खांगोन अब्लाना बैनि सिगांनो जोंङो सावैनि सिगांनो आइजो माहारि फोरा न'मा न' इसिं खनायावहाय बेबायदिनो नोंथां दहाय बुंलांनाय बायदि जेरैे ओ नालेखरनि ला दु ओ सिबिंनि लारु बा ओ एनथाब फिथा थावनि फि था बा हासुं फिथा, लावदुम फिथा बेफोरबायदि गोबां फिथाखौ जोंङो बानायनायखौ ओ जोंङो नुनो मोनो आरोना नोंथां। बे फिथाखौहाय जोंङो माजों बानायो होनोब्ला ओ जोंना बेखौहाय लावदुम फिथा खौ जोंङो माथानि माइरंजों बानायनायखौ जोंङो नुनो मोनो आरो गोबांङानो। ओमफाय नाथाय जोंङोहाय ओ एन्थाब फिथाखौहाय जोंङो माथाजों जाया ना मानो होनोरोब्ला, बे माथा माइरङावहाय जोंङा आथा गैया नालाय नोंथां। बेनि थाखाय जोंनो ओ एन्थाब फिथा बानायनो था खाय जोंनो माइब्रा माइरं जायखौ बुंङो बेखौ नांगोन आरो ना नोंथां। बे माइब्रा माइरंखौ जोंङो सोमना दोननानै बेबायदिनो सानसे सि गांहाय उवाल बा गायहेनावहाय ओ देना लाग्रोनांगोन आरोना नों थां। ओ बेनि उनावहायसो जोंङो ओ फिथाखौ बा ओ सावनो हायो आ ना नोंथां। फिथा सावनायाव जोंहा ओ गोबां रोखोमनि सिंङाव होनाय खो जोंङो नुनो मोनो। जेरैहाय जोंना ओ सिबिं बा बेनि अनगायै जोंङो जेरै गोदै ओइ, गुरु मेथाइ बा जुलिया बायदिसिना होनायखौ जोंङो नुनो मोनो आ ना नोंथां बेबायदिनो जोंङो नालेखरनि रारिखौबो गिबियावनो नालेंखरखौ सुख ओ सुरख किना लानायखौ जोंङो नुनो मोनो। बेनि उनावसो जोंङो सिनि बा गोदै बुस थु होनानैहाय जोंङो बेखौ लारु बानायनाय जायो आरो ना नोंथां। बेनि उनावहायसो जोंङो लारुआ नालेखरनि लारुआ जानानै फैयो आरो नोंथां। ओ बेबायदिनोहाय जेब्ला जोंङो सावगोन अब्ला गामिनि बेबायदिनो खाथि खालानिफोरा फैनानै मागोआव ओ गाइखेरनि सा साजों ओ फिथाजों लोंफैयो आरो ना नोंथां। बेनि अनगायैबो न'खरनि बाय बाहागि बा न'खरनि गासै ओ आलासि जानायफोरा फै ए फैनानै बेबायदिनो जमानो न'खरनि गासैबो लोगो नांलायनानै जेरै ओ नोंथां दहाय बुंनाय बायदिनो दाउ ओ जेरै खानास जायो बेबायदिनो रंजा खुसियै जायो बेबायदिनोहाय फैनानैहाय बेबायदिनो बोथोरनि खनसे मागो दमांसिनि खनसेहाय ओ फिथा सौराय जानानै बा बेबायदिनो खाना बायदिसिना जानानैहाय जोङो मागोखौ बेबायदियैनो हगार हर रो आरो ना नोंथां जोंनि बेखिहाय बेखिजाय औ। नोंथां बिदिब्ला दिनैनि जोंनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोन्थ'नोसै नामा नोंथां।
औ औ नोंथां गोजोन्थों नोंथांनिसिम।
औ नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय।
औ।